औ खोनाबाय दा?
औ खोनादों।
थाङा दा मा खालामगासिनो दङो?
नै आङो फोथाराव एसे बोरमा गुमगासिनोसो आङो।
अ' नोंथाङा अब्ला आं नोंथांजों एसे ओ मोननैसो बाथ्रा रायज्लायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना हाया?
हागोन दे।
औ अब्ला दा नोङो फोथाराव बोरमा गुमहैदों आरो ना?
औ औ।
अ' नोंसिनि न'आव माने ओ बोरमा, मोसौ, दाउ, अमा बेफोरबायदि फिसियो आरोना?
औ।
औ माने होनबा आं नोंनाव मोनसे उम सोंथि सोंनि नोंथाङा आंनो फिनखौ होनो हागोन ना?
हागोन दे हागोन।
औ माने दा नोंथ' बोरमा गुमहैदों ना? ओ लोगोसे आ रो नोंसिनि न'आव दाउ, अमा, मोसौ बेफोरबायदिथ' थाखागोन?
औ।
औ ओमफाय दा बेफोरखौ माने फिसिनानै सम सम नोंथांमोननि न'खराव माने माबादिहाय सहाय जायो? बेखौ नोंथाङा एसे फोर फोरमायनानै होगोन ना आंनो?
औ हागोन।
औ दे होबा फोरमाय।
गामि एब एबा बर' नखरफोराव ओ गोबां नखरानो बोरमा, दाउ, अमा, हांसो फिसिनाय जायो आरो मोसौबो फिनाय जायो मानो होनबा जोंनो मोस सौखौबो नांथारगौ जायो। जेरै आबाद मावनायाव ओ आरो मोसौनि फ्राय जोङो हासारबो मोननो हायो। आरो जों मोसौनिफ्रायनो गाइखेरबो मोननो हायो। बेफोरो न'नि गोनां फोरखौ सुंनो थाखाय जों मोसौ लानाय जायो आरो। गोबां खामानियावबो फैयो नालाय आरो जों दा बोरमा दाउ अमा बे फोरो जोंनि गोबां ओ माने माब्लाबा बे खैफोदआव गोबां हेफाजाब होयो जेरै - माब्लाबा उम बेमार जादों फैसानि आंखाल जादों माब्लाबा बिदिनो ओ फैसानि ओ रां रुफानि आंखाल जायोब्ला जोङो न'आव जुदि बोरमा अमा दाउ बेफोरबायदि थायोब्ला जोंङो ओ मा बेफोरखौनो फाननानै जोंङो ओ फैसा दिहुननो हायो आरो बेबायदिनो ओ दाउ अमा बोरमा फिनाया न'खरनि गोबां हेफाजाब होयो। आरो ओ दाउ अमा बोरमाजों जेरै जोङो न'नि नांगौ बुस्थु ओ मैगं थाइगं बायनाय न'खरनि ओ जाग्रा जिरादफोर बायनाय बेफोराव जोंङो दाउ अमा फाननानै मोननाय फैसा खौनो बाहायनानै नखर संसार सालायलांनो हायो आरो आरो बेबायदिनो गोबां हेफाजाब होयो
औ औ अब्ला नोंसिनि नखराव बे दाउ अमाखौ फाननानै माने फिनानै माने मुलाम्फाखौ मोनबाय आरोना। लोगोसे आरो बे ओनसोलफोरावबो जोंनि बे ओनसोलफोरावबो बेफोरबायदिनो ओ साख्रि बाख्रि गैजायि नखरफोराव माने दाउ अमा फिसिनानैनो आइजोफोरा माने न'खरखौ सहाय खालामो आरो जोंनि खिजायबो बे आइजोफोरा नफ्रोमबो माने दाथ दाउ अमा फियाबानो संसारखौ सोलिनो हाला होननाय बायदि आरो ना बे न'आव फिनाय मि जुनार मोसौ दाउ अमा हांसो बेफोरखौनो लानानै न'खराव एसे सहाय मोनो आरो जेनेा फाननायनि अनगायैबो आला उलासि फैयोबा माने दाउ दाउफोर बोरमा हांसोफोर थायोब ना न खराव माने बेफोरखौनो माने नोंङो बाजाराव बायस्लाबनो हायाबा रां रुफानि खरसाफोर गैयाबा बे खौ माने ओ न'निख खौनो बुथारनानै संनानै होनो हायो आरोना बे फोरबायदिनो जोङो आलासिफोरखौ सिबिनो हायो। औ दा आरि बोरमाफोरखौबो आरोना बोरमाफोरखौ जेनेबा जों दा गाइखेरबो मोनो बोरमानिफ्राय
औ।
आरो जों बोरमाखौ न'आव जुदि बुथारनानै जायाबाबो जों बेखौ फाननो हायो आरोना फायखारिनो बुरजा बुरजा इदि बोरमाफ फोर लानानै फाननो हायो माने मासे बोरमानि ओ दामाथ' जोबां गोसा नालायनो दामखौथ' बोरमानि फोरनिखौ मासे इदि खासि बोरमाफोराव पास हाजार सय हाजार आरो गिदिर बोसोरसे गाहाम फिबाथ' दस हाजारहालागि मोनहैयो आरो ना बे बोरमाफोरखौ। बेजोंबो ज जोङो माने नांगौ समाव जोङो फाननानै आंखालखौ सुफुंनो हायो। जेरैहाय ओ हमनानै ला सासे न'खराव सासे गथ' फरायनाय दङ आरोना बे फरायनाय गथ गथ'नि थाखाय जेनेबा हमनानै ला एडमिसनफोर जाबाय एबा रिजाल्टफोर लायबाय बा प्राइभेट स्कुलाव होनायफोरा जेनेबा मान्टलि फिस होबाय अब्ला बेखौ होनो हायाब्ला बे न'आव थानाय बोरमाफोरखौ फाननानै जो माने जोङो बे माबाखौ सुख'नो हायो आरोना। माने एदमिसनफोर खौ होनो हायो फर्म फिलापफोरखौ दङबा बेफोरखौ खालामनानै होनो हायो आरो गथ'फोर फरायनाय दंबा। गोबां सहाय जायो लोगोसे बे अमाफोराबो बे एखे आरोना बे अमा, दाउ फोराबोदि एखेआनो। बे जुदि दा दैज्लां बोथोर जाबाय माइ गायनांगौ सम सफैबाय ओ बे माइ गायनांगौ समाव माने अमाफोर बोरमाफोर हांसोफोर लायोबा बेफोरखौ फाननानै जोङो खरसा मोनो आरोना। खरसा बे खरसाजोंनो बे रां मोननायजोंनो जोङो बे दैज्लांनि टेक्टर एवनायनि खरसा, ओ हाजिरानि खरसा, आलि खोनायनि खरसा जानाय लोंनायनि खरसाखौ जोङो दिहुननानै माने गायनो हायो आरोना माइखौ।
औ।
ओं बे मोसौआबोथ' गाइखेरबो होयो लोगोसे गोदोनि दिनावथ' हालियानो एवोमोन। दाथ' मोस हालुवाखौ बारा फिसिनाय नुनो मोनला फियोबाबो हालेवनो था खाय फिला आरोना बेखौ फाननो थाखायसो फिहोरो आरो आ फ्राय मोसौ गाइखौ दा बांसिन फियो मानो होनोबा मोसौ गाइआ गाइखेर होयो।
औ
दा बे मोसौ गायनिफ्रायनो क्रसिं खालामनानै दा जार्सि क्रस खालामनानै गाइखेर बुरजा बुरजा मोननाय बायदि मोसौखौ दाना ओ जार्सिखौसो लानाय नुनो मोनो आरोना गाइखेरनि थाखाय गाइखेर फानानानैदि
औ खोनादोंना?
फिनायखौ मोनो आरो जोंनि ओनसोलफोरावहाय बिदिनो खरसा जानायखौ जोङो नुनो मोनो ओ मोसौखौ फिनो थाखाय दाना आरो दुब्लि फोथारफोराव दैज्लां समाव जोबोर खस्थ' थ' जायोना
औ
बिनि थाखाय एकदम मेसेङाव दा जिगाब मोनोना माइनि बे माइनि जिगाब खौ बुथुम जोबनानै दोनखायो आरोना माइहुं होनो जायखौ जिगाब दोनग्राखौथ' माइहुं होनो ना बे माइहुङाव जिगाबखौ जमा दोनफैयो आरो ओमफाय दाथ' दुब्लि फोथाराव दै जाजोबबाय मोसौ सौआ जाला बिदिनो जिगाब होनानै इनिफ्राय ओ जार्सि गोनांफोरा आरो बे दानाफोर बायनानै बेफोरखौ माने जाहोनानै दोनो आरोना न' सिङावनो माने बिजोंबो मोसौ जारसि फिनानैबो दानि जुगाव गोबां माने गथ' गथाय फरायहोनो हायो न'खरनि ओ खरसाफोरखौ दिहुननानै लानो हायो आरो जोंनिखिजाय बिदिनो गोबां मोसौ जारसि फिनानै न'खर दैदेननाय गथ'फोर फोरोंनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जोंनिखैजाय
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा गोदोनि दिनाव ओ गोदोनि दिनजों दानि दिनजों दा माने ओ दाउ अमा फिसिनाया माबायदि फारागथि दङ
अ माने गोदोनि दिनाव ओ जोंनि आबै आबौमोननि दिनाव दाउ अमाखौ माने ओ जानो थाखायसो फिनाय जायोमोन आरोना फाननो थाखाय नङामोन माने गो दोयो दाउ अमाखौ न'खराव आलासिफोर फैबा जानो थाखायसो ओरैनो मासे मानैफोरदि फिनाय जायोमोन बुरजा फियामोन बिदि फाननो थाखाय ओ फिनानै दोनामोन आरो ओमफाय अमाफोरखौबो बिदिनो गोदोनि दिनाव फिबाबो ओ जमा जमा बैसागु मागोफोराव बुथारनानै जायोमोन आरो बिदि फानलायनाय गैयामोननो आरो जोंनिया आबै आबौमोननि दिनाव अमाफोरखौ फानफेरामोन आरो बोरमाफोर अमा फोर दाउफोर लायोबा बे जानायानोसै बिनि आलासि साननाय जानाय सावरि बादालि जमा जमा बिदिनो न'फोर सोरहाबा दुमबा न'फोर गायबा सावरि जालायनानै अमा मासेफोर बिदि बु बुथारनानै बोरमा मासेफोर बुथारनानै सावरियाव होनाय बेफोरबायदि फिनि बेफोरबायदिनि थाखायनो फियोमोन आरोना दानि बायदि फाननो थाखाय रां खरसा दिहुननो थाखाय फियामोन जाहैदों
अ
बुंनो थाङोबा गोदोनि दाउ अमा फिसिनायजों दानिजों फाराग आरो ना जोबोद फाराग
ओ गोदोनि दिनावथ एसे एसे फियोमोन दानि दिनावथ थ गोबां फालांगिनि थाखाय गोबां फार्मफोरबो खुलिदों नङा होमबा? दा दानि दिनाव नुसै अमानि फार्म जेराव अमाखौनो गोबां बुरजा बुर हाजार हाजार अमा फिसिनाय जायो आरो दाउनि फारम नुनो मोनो दाउनि फारामावबो गोबां रोजा रोजा दाउ थायो आरो दाउ दाउनिफ्रायनो आरो दाउदै फार्म बेफोरबायदिनो आरो हांसो दानिया माने गोबां फालांगिनि फालांगियारि मुलाम्फा मोननो थाखाय बे बेखौ बानायनाय जायो मानो होनब्ला दानि दिनाव ओ सहसै साख्रि जेबो मोननो थांला नङा होमबा बेफोरनो मानसि नि जिउ खुंनायनि राहा महरै सोलिनो हानाय जाहैयो आरो बेजोंनो खामानिखौ माव मोजाङै जुदि मावफुंनो हायो
औ औ नोंथां अब्ला दिनैनि रायज्लायनायखौ बे बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना
दे गोजोन्थों।
थेंकिउ